हेलौ औ आब' औ खोनादों आब'।
फ्रि आव दंथयोना।
औ फ्रियैनो दं।
अ दे होमब्ला जोङो बर'नि मुंदांखा नाफाम बाथोन बेखौथ' मिथिखायो जानांगौ आगैया।
औ मिन्थियो आब'।
औ। दे जों बिनि बागै सावरायनोसै जि द'से।
औ सावरायजागोन।
औ आगैया नाफाम फामखौ मारै देयो म जों मा होनांगौ बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आब'।
औ औ।
ओ नाफाम बाथोन होनब्लाथ' जों गासिबो बर' सुबुंफोरा मिथिखायआनो जानांगौ बांसिनानो। बर'नि मोनसे ओंख्रियानो होनजाबाय। बियो ना।
औ। औ।
ओ नाफाम बाथोनखौहायो जोङो बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो नाखौहाय जोङो ओ सारो एबा सारनानै मोननाय आरो गुरनानै मोननायखौ जोङो ओ न'आव लाबोनानै फोसाबनानै जोङो सानदुं गोसायावहायो फोराननाय जायो। बिनिफ्राय जोङो गोरान जायोब्ला नाफाम दे नाफाम देनो थाखाय जोङो थियारि खालामनाय जायो आरो
औ।
बिनिफ्राय जोङो नाफामावहायो ओ जोङो ओ थास' गोसोमनि देन्था खौहाय होनाय जायो आरो बेखौ होयोब्ला ओ नाफाम देनायावहाय ना गोरान गोजा देयोब्लाथ' जों रानस्रावस्राव जानायखौ नुनो मोनो। बिनि जउनाव ओ नाफाम देग्रा फोरा ओ थास' गोसोमनि हायो। बे बिखंखौहायो ओ सानि बिगुरखौहायो ओ माबानानै हानानैहायो सिंनि जि थास' बिखङावहाय सिङावहाय मोदोम थायो बेखौहायो देफानाय जायो आरो
औ औ।
अब्ला जोङो बेखौहायो ओ देनायावबो मोजां जासिगोन ओसे आथा था सिदोब सिदोब जायो आरो
औ
देखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बयाम नङाब्ला ओ औवानि मोनसे हासुं बेफोरखौहायो जोङो ओ औवानि हासुङाव सोयोब्ला औवा नि हासुंखौ फोसाबग्रोनाय जायो
ओं
बेनि उनावहायो जोङो नाफामखौहायो सो जि जोङो नाफामखौहायो उवालाव देनानैहाय जोङो थियारि खालामदोंमोन बेखौहाय जोङो हासुुंङाव फायो ओ सोनानै जोंङो थालिर बिलाइ नङाबा जिगाब बेखौहायो जोङो ओ खफा बादि खालामनानै साफ्लेनानै जोंङो ओ बे औवानि जि हासुं बेखौहाय जोङो हो थेनानै होनाय जायो
औ औ
आब' आबो मिथिखागौ जानांगौ
औ मिथिगौ
दिनो जोङो गोबां माबायावहाय दोननो हायो जेरैहायो ओ ओ भयाम बायदिसिनाफोरावबो दोननो हायो गोबां बेलेगफोरा गोबां बायदिसिना बायदिसिना मुवायावहायाय दोननाय जायो जेरै आं दा आं मिथिनाय बेखौहायो आबनिसिम फोरमायनाय जाबाय ओ नाफामा नाफामखौहाय जोङो देखांना दोननानै बिदि हासुं एबा भयामाव सोना दोनखांनानै जोङो ओ मास मोनसेसो ओ थानानैहायो जोङो ओ जानाय जायो माने मास मोन बिसेसो थाबासो जोङो बेखौहायो ना फामा जाबाय होननानैहाय जोङोहाय एवनानै जानाय जायो आरो
औ
जोबोद गोथावैनो जायो एवनानै जायोब्ला जोङो बेखौ हायो जोंनि बर' आइजोफोराहाय बेयो गाव गावनो न' न'आवनो बानायना लानाय जायो नाफोरखौहायो जोङो गुरनानै एबा सारनानै जोङो बुथुमनानै लाबोनानै जि एसे ना गोरान बुथुमनानै दोनो। फोराननानै बेखौहायो जोङो ओ एसे एसेयैहायो गोबां सम जालांनो थाखायहायो बेखौहाय थिनानै दोननाय जायो आरो
औ
अब्ला आब' मोननिखैजायो नाफामखौ माबायदि रोखोमै हायो बा बानायनाय जायो एबा माबायदि मा मा होनानै बानायनाय जायो आब'आ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
औ
नाफाम नाफामखौथ' जों बयबो बर' न'खराव बानायोआनो होनजायो। बेखौ नाफाम बानायनो थाखाय सिगाङाव नानि गोनांथि नालाय बे बे ना खौ जोङो बिलोआव दैमायाव नङाबा हाखरफोराव सारनानै लायनाय जायो। आरो बिब्दिनो बिदिनो अबाव बहाबाथ' दै गैयि जायगा बिदि थायो नालाय बेसोरो हाथाय बा सेन्टाराव बायनानैबो लायो आरो बेनिफ्राय लाबोनानै न'आव लाबोनानैयो नाखौबो सायनानै मोजांनो सायनानै सुनानै फोराननानै दोननाय जायो आरो रो
औ औ
बेनि उनावबो बे नाया रानोब्लाथाय बेखौ जोङो नाफाम देनाय जायो नाफाम देनो थाखाय जोंनो नांगौ थास'बो नांगौ जायो थास' सनि गांखं
औ औ
औ थास' गोसोम थास' गुफुर थास' गुफुरनाबो होजायो नाथाय थास' गां गोसोमनिया मोजांसिन जायो होनना जों मिथियो ओं बे थास'खौ थाास'खौ हाना लायनानैयो गांखंखौ मोजां जिरनानै सुनानै लानाय जायो। बेखौबो बेनिफ्राय जोङो उवाला बेयाव ओ सिगाङाव ना गोरानखौ एसे देगोरनानै लासिगोन। बेनिफ्राय गेब्ले हां गेब्ले हां गेब्ले हां जायोब्लाथाय बेयाव जोङो थास' जिरना लानाया बेखौ हो सननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो देग्लि देग्लिनाय जाय थास'खौबो एसे सिदोब सिदोब जाजासे होनाय जायो आरो ना गोराना
औ औ।
बेनिफ्राय जोङो बेखौ औवानि हासुं नङाब्ला ओमफ्राय भयामाव सोनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय बेखौ आङो गोबाव दिन दोननाय जायो आरो से दानसोखौ दोननाय जायो। अब्ला बे समाव जों नाफामा सेवदब जायोब्ला थायो बिनि मोदोमनाया ओ ओंखारो आरो
औ।
बेखौ संनानै जानो हासिगोन।
औ।
ओ बेनिफ्रायो इदि बिदिनो जायो आरो नाफाम बाथोन ना बेनि फ्राय उम बेखौ नाफाम नाफाम जि नाफाम बेखौबो मा माजों जायो माजों जाबाथाय गोथाव जायो मा मो ओरै संनाय जायो बेखौ आगैया एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आब' नाफामखौ थ' जोङो गाव गोजायै फियास होनानै बानलु सामब्राम गुफुर होनानै जोङो बाथोन एवनानै जानाय जायो थाव होनानै
औ।
गोबां रोखोमनि जायो माने ना नाफामखौहायो इदिनो थास' बिथ'राइ बेखौहाय संनायावबो जोङो नाफामखौ होफायोबा गोथावसिन जायो आरो माने मोदोमो नाफामा।
औ।
नाफामा माने गोथाव गोथाव खालामनाय जायो आरो बिदिनो मैथा बाथोन होनो ओ मैथा गोखै। बेखौहायो जोङो ओ बाथोन जायोब्ला बेफोरावबो होनाय जायो ओ बिदिनो गोबां ओ बायदिसिना मैगंफोरावहाय जेरावहाय जाय नाफामखौहाय होफाबा मिलायनानै मिलायो ओंख्रियावहाय बेफोरावहाय होफानानै जानाय जायो जोङो।
औ औ।
अब्ला आबआबो खोन्थानो हागोन नामा मा माज
औ औ औ जोंनि जायगायावथ' नाफामखौ बयबो जाफ्रामा जाफ्रामोआनो बुंजायो। जेरै गाव गोजा बाथोन दुन्दिया गोरलै होनानै
औ।
आरो आरो बेनिफ्रायो बिदिनो गाव गोजा बिदैबो फुदुंनानै जानायखौ नुनो मोनो जोङो खारै होनानै।
औ।
बेनिफ्रायो थास' थास' बिबार बे फोरावबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो। नाफाम होयो। थास' बिबारफ्राव नाफाम होयोब्ला मोदोमनाय आरो थावनायखौ जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बिदिनो जारि खारै संनायफ्रावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नाफामखौ।
औ।
बांसिनैथ गाव गोजा बाथोन जानाय जायो आरो। दुन्दिया गोरलैफोर होनानै औ।
अब्लाथ' नाफामा जोंनि जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओंख्रियानो होनजाबायना आब?
औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय।
औ। अब्ला बे ना फामखौहायो जोंनि बर'फोराल जायो ना गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जायो आबआहाय मिथियो नामा?
आंथ बिदि जानायखौ खोनायो खिन्थु बानायनाय बानायगोन ना बानाया बेखौ मिथिया आरो सोरबा सोरबाखौ जायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। सोरबा सोरबा बांसिनानो जाया आरो जोंनि बर'आ बांसिन जायो। जा जा साफा- सानै बेलेग मानसि बेफोर खौबो एसे- एनै जायो होननाय खोनायो नाथाय जोंनि बरफ्रा गावदोरनो बानायनाय गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय नालाय बर'फोरखौ बांसिन हानायखौ जों नुनो मोनो अ
औ- औ अब्लाथ' नाफामा जोंनि औ ओ नाफामखौथ' आङो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनदों आरो अब्ला बो अब्लाबो बारा खोनाया जोंनि बर'फोरानो बांसिन जायो नामा बेखौहाय आङो ओ मि थियो आरो
अ
नाफामाथ' जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेलानो होननांसिगोन नङा होनबा आ आब' बर'फोरा गासिबो जायो हिसाबै
ओं
औ
अब्ला जोंनि बे बर'नि मुंदांखा नाफाम बाथोननि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा आगै
औ जागोन दे आब'
गोजोननाय थाबाय आगै
औ गोजोननाय थाबाय दे
ओ